दो ओं नै नोंथां मा मावदों?
नै ओरैनो दङ नोंथां।
ओम आंबो बिदिनो जाखांबाय? जाखांबाय नोंथां ओम मा ओंख्रि मोनजाखो ब्रा? ओइ ओ जायोलै बेरे फुंजानिलाय ला बोरै सोलि गासिनो? दा गायनाय फुनाया मोजाङै सोलिगासिनो दा हालेवना दोनजोबबाय खोथिया फुगासिनो ओं बेसे बुरजा गायोबा गायनाया बा? बुरजा गायथारो दां ना होमबा?
बारा नङा इदिनो सय सात बिगा।
जायो लै।
औ नोंथांनिया?
जानाबो नै बिदिनो दासो हालौवहांदों खोथियायानो इसे लेद जाबायना लायब्रा आमथि सुवानि उनावसो जासिगोन दां।
औ मोजाङैनो दंना नोंथां?
दंसाबो बिदिनो नै
ओ बहा दं नोंथाङा दायो?
है नै बिदिनो गामियावसो दं नै लोगोफोरजों।
अ ओरैनो दंना माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरदों?
ओरैनो दंलाबायो नै गोदाव सोराव थाइजौ खाजिफोरसो जालाबायनोसै नामाथाय गरमाबो गरम।
औ
मा ओंख्रि जानायमोन नोंथां?
ओंख्रिया माबासो नै ओ दालि दालि आलुसो।
अ' अ' दुब्लि फोथाराव माबा हैैथाराखै नामा?
थांथाराखै नै दा दा हालौ गौमोन दां बिलासिफोराव थांसै नामाथाय आलिफोर एसे दा बायला बायनायखौ खोला बायनिसै दै जमा जोनावबो जायालै
औ अखा हागासिनो दाना?
उम अखा हागासिनो नै
उम
बायफिनबाय थायोनोलाय दैयाबो दसे दसेनो बिनो नामाबो। उनाव मोननाय नङा ना मालाबा समाव अखाबो हानायगोन दा गायनाय समाव आन्दायगोन।
अखाया जोंखै दसेनो हायो दसेनो हाया।
ओं थ आरो थगायो दा दसेनो ओंखायनोथ' दसेनो हानाय दसेनो हानो नागिरा थगायफिनबाय थायो औ बेेने फागलाथार बोथोरानो
दा दुंदोंमोन आमफाय दा नै एसे नरमेल जाफिनलायबाय।
उम उम
नोंथांनि फरायनायफोरा बेसेसो
फरायनायालाय नै हायार सेकेनडारि कमफिलद खालामनानै जिरनानै दंथयो दायो।
एदमिसन जेरावबो लायासै नामा? अ-अबबाफोर एदमिसन लाबावा नामा? अबेबाफोर एदमिसन लाबावगोन ना लाबावला?
बेखौनो सानदों र' नै एबारफोर बोसोरसे नेनानै लाफिनसै नामानोसै बेनोथ'
बि ए फोर लागोन नामा?
ओ डिग्रि लानो मालानो नायनोसैग्रोनिसै र' माजायो बे बे लानोस माना बे बेलेग बेलेगाव
न'खराव रालायना नायग्रोनोसै
औ लाइनथार लाबा मोजां जायो आरो
ओम लाइनाव फरायबालाय मोजां गावनि सुबिदा जायो ना नोंहालाय
आंना ओस एस कमप्लिट जाखांबाय जानानै बोसोरनै जासिम कमप्लिट जाखांनाया रोजासिना मास
ओ अ
होम
आ दे मोजांयै फैबानो जाबाय
उम औ नों नोंथांनि जायगाखै बिदिनो आबहावाफ्रा माबायदि दायो माने
खबरफ्रालाय नै बिदिनो गायनायफोरनाव एसे प्रब्लेम नालाय नै गोदाव सोराव एसे
नङा माने जायगाफ्रा एसे थिगैनो
ए जायगाफ्रालाय नै मोजाङानो मोजां बाबानो जखानि आरो माने माइफ्राबो बांद्राय जाद्राय नङा जासाबो
एसेबो ओं जेबो थ गैया जायै जों गोरानानोबो जायो माइ खेथिबो जायो हासार फोरालाय खम आरो दाना दानि हाफोरा बिदिनोसै ना
औ हा हासार होबाबो जानो नागिरा अबेबा बायदिया अबेबा बायदिया बोरैबा
दाना सोलाय लांजोबायलै सब बिदिनो जा सा जासाबो जानायालाय होमबाबो मोजां आरो
औ
नोंसिनालाय मोजां दा
जोंनिखै इदिनो मोजाङानो होनजायो दा आमति सुवानि उनावसो बांसिन गायजोबो
उम आरो मानसिखौ मोनबावनाय नंलासो नै मानसि आमसुवानि गायबा सेलाय बेलाय जालाय सिगोन गायनाय बयहाबो गायसिगोन
उम
हाजि हाजिराफोरबो नै मोननो थांला
दाबो हाजिराखौनो मोना जोंखै
ओं थ' आरो
नागिरबो औ दाबो नै सिगां सिगां बयबो गायला जोबबाय ओमफ्राय मोन्नोनो नागिरा।
ओमथ' आरो।
दा औ आरो आमथिसुवानि उनावबो बिराद गायग्रा दङ।
ओमथ' आरो औ मोनलाया सेलाय बेलायसै गावबागाव। नों हायोना आं हायोसो जालायखायोबा।
सान्दुंआबो बारा जाहैगोन बायदि मोनदां आमथिसुवानि उनाव।
ओ
होमबाबो देग्लाय बोसोराव एसे खम बायदि मोनदों आगोल
ओं ओं ओं। जोंना बिदिनोसै नेै?
ओम नोंथांनि जायगायाव ओ सिगांनिफ्राय बिराद डेभलप जाबाय खोमा ना जौगानाया?
बिदिनोसै एसे एनैल' दाबो नै एसे एनै बिदिनो फरायनाय मानायफोरालाय मोजां आरोना। ओमफ्राय माने गथ'फोरा गोसो होबाय नालाय एसे एनै लासै लासैनो सोलायगासिनो आरो दानि मानसिफोरा एसे बेेयावबो नाजासिनखायोना सिगांनिफ्राय
औ मा जायगानि होनदोंमोन नोंथाङा?
हा?
नै बे मा होनबावनो आरो न'आव बारा थानायानो जायालै। बाक्सा बाक्सा खोनादों बाक्सानिसो आं नोंहालाय? गोदान नामा, गोदान नामा, गोदान नामा होनदां
सिगांनिफ्राय बिराद डेभलप जाबाय खोमाना बाक्सायावबो?
जाहांगासिनो जानायालाय लासै लासैनो
उम।
ने सिगांनिफ्रायद दासिम माबायदि माबायदि जौगानायमोन जा
ए जौगानायफ्रालाय मोजां आरोना सरखारफ्राबो बिराद नायो ना? माबाफोराबो आरो फ गथ'फोर फरायनायफोराबो दाना दा सुबिदा होबायना?
औ
सुबिदा दं आरो माने लामा सामा मोजां आर जोबाय गथ'फो थांनाय मानाय
हा मोननि अगायै जेनबा दा मा मा जौगानाय जाखो?
बिदिनो माने माथावरि साथरि खोला जोब्बाय दै बानाया माने दै जानायफोरखौबो। दिनो आरो नोंसोर नियालाय बोरै?
जोंखैबो गोदोथ' राद थोद थाबायनाय मान लामा सामानि बिराद उसुबिदामोन। दा उम दा बिद दि जाला इदिनोब पाक्कानि खामजोब्बाय टाइल्सनि जाजोब्बाय। ओमबाबो गामि गामियाव फ्रायैनो बिदिनो जायै दंबावो।
दे लासै लासै जालांबाबो जेबो नङा दे लासै लासै जायलांगोन।
बे नोंथांनि जायगायाव इदिनो लामा स्कुल बायदिसिना बे माथुर बायदिसिनानि अनगायैबो मा मा जौगानाय जाबावखो? मा मा जौगानाय नङा नोंथांनि सायगाल ओनसो
ए जौगानाया जौगानाया लामा बिदिनो बे फरायसाफोरनि थाखाय मोजां मोजां सुबिदा होजोबदों आरो माने बिदिनो थांनोब मानो दिस्टाब जायो नालाय
औ
उम ओंखायनो
उम माइ गायनाय मानायफ्रावबोथ सिगां बायदि फ्रबलेम गैलाना?
प्रब्लेम गैला दाना नै गायनायनि गायनाय थाजो खायोना।
औ।
सोलायजोबबाय दाना खस बारा खस्थ'बो मोनला। मालायफोरालाय माबो खम‌ जायो आरो माबो खस्थ'आलाय खम जाबाय ओमफ्राय माइफ्रासो जानो नागिरा बे मेसिननि माबानि नालाय।
उम। होनबाबो सिगांनिफ्राय गोबां जौगाबायना।
ओं जोगाबाबय आरो जौगानायालाय उम। अ गोदान गोदान‌ थेग नलजि ओंखारजोबबाय ना।
औ।
उम। गायनायनि मानायनि सेस
नोंथांनि जायगायाव जौ जुमाय बायदि बायदिनि
बिलाय बारा गैया आरोना जोंनि नियाव माने खन्द खन्दल बिदिनो। नफोरावबो फाननो मोना नालाय। जोंनाथ
उम। न नफ्राव लोंनायफ्रा
ए लोंनायफ्रालाय गैया इदि हिसाब गैया लोंनायफ्रावलाय।
अ।
लोंनायफोरलाय बिदिनो एसे एनैल आरो मालाबा सम सम लानानै
औ।
दाथ नै एसे एनैफ्राव फोरावबो नांखागौ नालाय। लाबो संना दोनाय माबाबो जायो आरो। माने लाबानो लैबाय जायो दा नांगौनाा गायनाय फुनाय सम उम दानाबा लांजाखाथ' आरो।
आरो बे नोंथांनि जायगाखौ खै बायदिसिना दाउ अमा बायदिसिना फार्म खालामनाय बायदिसिनाफोरनि मा बेफोरबायदिया दं नामा गोबां?
ए दंसाबो दंसाबो।
अ मा मानि फाराम?
बेफोरजोंनो नङाबा सोलिजोबा जोंनिथिं। नङाबा जाया माजों सोलिनो दाउ बिदिनो।
मा मा फार्म नुनो मोनो नोंथांखै?
दाउ दङ बिनो हांसो दङ, ना दङ अमा
बेफोरनिफ्राय बांसिन मुलाम्फा मोननो हानाया मा? बबे मोनसेयाव बांसिन मुलाम्फा मोननो हायो जेनेबा?
ए बे नाजों अमायाव बिराद मोनो मोनसाबो मोननायालाय
अ।
नायाबो बिदिनो एसे दाना होबाय थाबानो देरो ना दा देरो नाया फख्रिखौल' एसे गिदिर जानांगौ। बुरजा हगारना ला लादो नाखौ एसे
उम ना ना अमा ना? बांसिन मोनो जानो हागौ ना?
एसे बांसिन मोनो आरो। ना नाना होमबाबो खस्थ' गैसिगोना आरो जेनेबा। सम सम आदारल' होनांगौ नालाय दसे दसे। ओ नाना ओं खस्थ' गैसिना। नोंसिनावथ' दंदां ना?
औ जोंखै बै गावबा गाव बेक्तिनि होना लानाय थेवबो इमान फाराम गैया।
उम।
बिदिनो ब्रयलारा बां औ ब्रयलारफ्रा बांसिन, नाया बांसिन ओमफ्राय अमाफोरखौथ' गोजान गोजानजोंसो एसे
ओ ओला सिलाय सिला लांसिनगोन आरो।
थारमाने फ्राय बारा गैया होनना बुंजायो आरो। उम होमबाथ' नों नोंथांमोनखै बिराद जौगानाय ना बेफोरबायदियाव फाराम बायदिसिनायाव?
ओ। उम दे ना होमबा आं दा हरफिगोन आं। खोनादों? दे ना होमबा ओ बेनाव हरस्लाय